हेलौ औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला जोङो दिनैनि टपिकखौ सावरायनि बेरायनाय आरो बेरायनानै जेनेबा बबे बबे माबायदि गियान मोननो हायो बेफोरनि सायाव सावरायनि आरो।
औ जागोन दे नोंथां।
औ।
ओ अब्ला नोंथाङानो गिबियावनो जागायग्रोदो।
औ जागोन दे आंङोथ' ओ बेरायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बिदिनो ओ बयबो सुबुङानो माने गोबां गोबां जायगाफ्राव माने बेरायनो गोसो जायो आरो माने नुयि जायगाफोरखौ नायनानै मोजां जों मोनो निफ्राय बिदिनो आंबो ओ गोबां जायगाफोर नायबाय आरो बिदि नो सिलंफोर अरुनाचल ल बेफोरबायदि जायगाफ्राव थांफेरबाय बिनिफ्राय थांनानै गोबां गोदान गोदान एक्सपिरियेन्सफोर मोनो आरो जोङो जेनेबा बिसोरनि जायगानि थानाय जानाय मावनाय दांनाय बेफोरखौ नायनानै माने गोबां सोलोंनो हायो होननानै आं सानो आरो माने ओ बिसोरो हमनानैला सिलंआवनो होनबाय हा बे हाजो जायगायाव थानानैबो बिसोरनिया माहोनो बिसोरनि मानसिफोरा माने जोबोद खस्थ'' खालामनानै मावनानै जायो अब्ला जोङो माने जोंनि आसामनि सुबुंफोराथ' जोंनाथ' हायेन ओनसोलसो नालाय दा जोङो बिसोरजों रुजु जुनानै नायोब्ला जों हायेन ओनसोलाव थानानै होम्ब्ला बिसोरनि ओमफ्राय जोंथ' बांसिन मावनो हानाय माने बिदि सुबिदा दङ बेफोरखौ माने गोबां सोलोंनो हायो आरो आं बिबायदिबा
औ बेथ' नंगौ आंबो नोंथां थां बांद्राय जायगा बेरायनाय जायाखै आं सिलंआवबो थांनाय जायाखै नाथाय बे गुवाहाटी बेनिफ्राय बे न'गाव आरो तेजपुरावनो बेरायनाय जादों आरो बेनिफ्राय बे बाक्सा डिसट्रिकआव थानाय मानास नेसनेल पारगाव नोंथाङा मानास नेसनेल पार्कफोराव थांफेरबाय नामा?
ओहो बेयावथ' आंङो थांनाय जायाखै
औ नोंथाङा अब्लाथ' नोंथाङाथ' बे सिलंआव थांबाय होन थांदों होनदोंमोन ना
औ
औ बेवहाय थांनायाव नोंथाङा ओरैनो माबादि एक्सपिरियेन्स मोनदोंमोन बेरायनानै
ओ बेयावथ' माने ओ हमनानै ला सिलंआथ' जोबोद माने थान्दा जायगा होननानै जोङो मिथिखायो बिनिफ्राय ओ सिलंआव थांनानै माने जोबोद मोजां नाङो आरो ना बिदिनो ओ हाजो हाला माने थान्दा जायगा माने बिदि माने गाज्रि आब मा होनो आबहावा बा बारहावा बे बेफोरनिफ्राय माने ओ गावखौनो माने मा होनो बेयावहाय थांबा एसे आलादा रोखोमै मोनहैयो आरो जेनेबा हमनानै ला नोङो गुवाहाटि नोगोरफ्राव थायो ब्ला बेयाव गोबां ओ बारहावाफ्रा गुदुं आरो माने गुबुंले थासारिनि बारहावा होननानै बुंनांगोन नाथाय सिलं बायदि जायगाफोराव थाङोब्ला माने थान्दा माने गारि मथरनिबो बिदि ओ टाउन जायगायाव दङ बेयावबो सिलंआव जेराव ओ पुलिस बाजार होनो बे फोर जायगायावहाय जेनेबा बेयावबो गारि मथर गोबां खारो नाथाय ओरैजाय हाजो साइदथिंजाय एसे सेरापुन्जि बेफोरथिंजाय थांबाथाय ओ गारि खारोब्लाबो माने एसे खम बिबांनि आरो माने बिदि पलुसननि बांद्राय ओ गुदुं बारहावा बेफोरो बांद्राय गैया आरो माने थान्दा माने ओ खर'फोरखौहाय माइन्दफोरखौ फ्रेस बेफोरबायदि थांनानै मोनो बिनिफ्राय आरो मावनाय दांनायफ्राव-' थ' बिसोरनिया माने ओ गोजौ गोजौ जायगाफ्रावनो माने हिनजाव हिनजाव फोरा थांनानै माने बिदिनो ओ बुस्थुफोरखौ बाना लांनानै मानानै फानहैनाय मानाय बिदि गोबां खस्थ खालामनो हायो बेफोरनिफ्राय माने गोबां सोलोंनाय आरो मोजां मोनो आरो जेनेबा जोंङो।
औ ओ नोंथां। नोंथाङाथ बेवहाय थायैदों थांदोंमोन जिहेथु नोंथाङा थांनायाव लोगोफोरजों थांदोंमोन ना फेमिलिजों थां थांदोंमोन।
ओ आंनोथ लोगोफोरजोंनो थांदोंमोन। लोगोफोरजों थांनाय जादोंमोन आरो जमायै। बेरायनो।
औ ओ नोंथां बेवहायथ ओ सिलंआव गोबां माबाफोर दोङ ना हारि खाासियाफोर। औ दहाय नोंथां। नोंथाङा नुदोंमोन नामा बिसोरखौ
औ नुदोंमोन जेनेबा ओ आं बुंगोन आरो जे शिलंआव शिलं बायदि जायगायावबो माने ओ खासियाफोराबो ओ बिसोरबोथ हमना ला ट्राइबेलानो ओ ट्राइबेल सुबुंफोरा माने नों आं बायदिनो। माने अनलायलायनानै थायो बेफोरखौबो मोननो हायो आरो जों जोंङो थाङोब्ला माने गोबां बिदि जायगा गिदिङोब्ला आंनिबा गोबां माने माबा मोनसे गोदान गोदान सोलोंनो मोनो होननानै आं सानो आरो। खायसेस सानो जेनेबा औ बेरायनो थांदों मादों जेन मा माने फैसा थाखा गारनोल बेरायनो थांदों बेफोरबायदि नङा ओ खायसेयावहाय नों खायसे जायगाफोराव थांनानै माने मोजां मोनो आरो। गोबां नों जेसेबांनो जायगा गिदिंगोन एसे गोबांनो माबा मोनसेबाबो गोदान सोलोंथाइ बा गोदान सोलोंनो मोनो होननानै आं। सानो आरो आंनिबायदिब्ला बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मास सानो एसे बुंजागोन।
औ आंबो बेखौनो सानो ओ जेनेबा नोंङो फरायनायनि अनगायैबो जोंङो जुदि जागा जायगाफोर बेरायनो थाङोब्ला बिसोरनि जों हारिमुफोरखौ ओ ओ जोंङो मिथिनो हायो आरो बिसोरनि सोमोन्दै। आरो बेनि अनगायैबो-' ओ जोंङो ओ बिजाबनि बिजाब फरायनानैल मानसिया गियान आरजिनो हायाना जायगा बेरायनानैबो गियान आरजिनो हायो जोंङो जायखौ माने मेगनजों नुयो बेफोरखौ माने थाब थाबैनो गोसोआव थायो आरो।
माने मेगनजों नुनाय आरो बिजाब फरायनायनि गेजेराव गोबां फाराग थायो आरो बिदिनो जेनेब्ला। ओ फरायनानै मोननायफोरखौ गोसोआव थायाब्लाबो नों गाव मेगनजों नायनानै माने एक्सपिरियेन्स लानानै मोननाय जिनिसफोरखौहाय बांसिन गोसोआव थायो आरो। बिदिनो जेनेबा जायगा गिदिङोब्ला गोबां मोनसे हा जों जा जायगायाव थांगोन बे जायगानि सुबुंफोरनि थानाय जानाय मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय नाय बिदिनो गोबां माने नुनो मोनो आरो नुनानै मोजांबो नाङो आरो माखासे जों मिथियैफोरखौ बिसोरनिफ्राय जोंङो सोलोंनानैबो लानो हायो आरो
औ
ओं हमनानै लाबाय जोंङो मोनसे जायगायाव बेरायहैबाय। बिसोरनियाव माबाफोर आबाद बिदिनो मावदोंब्ला बिनिफ्राय बेखौ नायनानै जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि मावाखैब्ला जोंङो माने ओ साननाय फैयो आरो मोनसे अ जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि ओ खामानि मावनानै ओ जानो हानाय बा रां आरजिनो हानाय दङ माथो जोंबो बेफोरबायदि खालामनो हागोन माथो। बिदि माने मोनसे साननाय ओ गोसोआव माने थुलुंगा होयो आरो बबेबा बबेबा बबेबा बबेबा जायगाफोरा आरो
औ आरो नोंथांङा बबे बबेयाव जायगा बेरायदो होन्दोंमोनलाय
बिदिनो आंङो बांद्राय गोजान गोजानाव थांनाय जायाखै ओ अरुणचला अरुणचलफोरावबो थांनाय जादों बेयावबो अरुणचलावबो माने गुसु बेबो जायगाया गुसु ओ‌ बयबो मिथिखायो जिहेथु ओ गुसु जायगा बिसो बिसोरनि ओ मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय थानाय स्टाइल बेफोरबो माने जोंनिफ्राय माने आलादा-आलादा जायो आरो बेफोरनिफ्राय थांनानै जोंङो जोंनिजों आरो बिसोरनि माने रुजुनानै नायोब्ला माने बिसोरनि जोंङो गरम बो बे समाव बिसोरनिखौ मोजां मोनहरो आरो थान्दा बोथोर बे समाव जेनेबा जोंनिखौ अ मोजांनि बे बुंनांगोन आरो जायगा बेरायनानै ओ नों नोंथांङा जेनेबा मा सोलोंनो हायो होननानै आरोबाव सानो
नोंथां बेखिनियानो जेनेबा ओ बिजाबनि अनगायैबो जोंङो बाहेरा गियान आरजिनो हायो बिसोरनि हारिमुनि सोमोन्दै मिथिनो हायो आरो जोंङो जायखौ जोंङो बिजाब फरायनानै सोलोंजोबनो हाया बेफोरखौ लोगोफोरजों बेरायनानैबो जों गोबां बाथ्रा सोलोंनो हायो जेनेबा नोंङो बेरायनो थांनाय समाव जोंङो गारिखौ जों मोना न डाइरेक माबादि बेवहाय गोबां एपसनि गेजेरजों आजिखालि गारि गाखोनो हायोना बेफोरनि सोमोन्दैबो जों लोगोफोरजों बेरायनानै गोबां गियान मोननो हायो आरो हटेलफोरनि सोमोन्दैबो नोंथांङा आरोबाव बावबेबा बावबेबा जायगायाव बेरायफेरदों
बिदिथ आङो बेलेग गुबुन जायगायाव थांनाय जायाखै नाथाय आसामावनो बबेबा-बबेबा जायगायाव गिदिंदों आरो जोंनि जेनेबा बिदिनो तेजपुरफोर बिदि जायगाफोराव गिदिंनाय जादों तेज बेफ्रावबो माने गोबां नायनो गोनां जायगाफोर गोबां दङ जिहेथु
औ
गोबां ओ जारिमिनारि जायगाफोर दं आरो तेजपुरावबो बे बफोरखौहाय नायनानै माने गोदोनि जालांनाय ओ जि माने राजा महाराजानि दिन फोरनि माखासे बाथ्राफोर बेफोरखौ जोंङो बिजाबाव फरायनानै गोबां मोनखायो लोगोसे ओ जों मेगनजों थांनानै ना होयोब्ला अ बेफोरबायदि जामा मोन जायगाया बेनो माने बिदि मोनसे जोंनि गोसोआव साननाय फैयो आरो माने जोंङो बेफोरथ जोंनिया आनजादफोरावबो खेब्ले-खेब्ले फैफ्लेबबाय थाग्रा ओ जायगा खाजेन जिहेथु थांनानै नायोब्ला माने जोङो थाबनो गोसोआव थासिनो आरो औ बेनोसै आरो
औ नोंथाङा नगावआव थांफेरबाय नामा
ओहो थांनाय जायाखै आङो
औ आंथ थांदोंमोन खेबसेयो लोगो लोगोफोरजों जयै नो बेवहाय मृथ्युन्जय टेम्पोल दङ ना बेवहाय थांनाय जादोंमोन आरो
औ
जायगाया जोबोरैनो मोजांमोन
औ बिदिनो जेनेबा औ जायगाफोर बेरायोब्ला जोङो जायगा बेरायोब्लाथ‌ जोङो गोबां गियानानो मोनखायो जे खायसेया सानो जेनेबा जाय गिदिंनानैलाय मा मोननो थांना लाय मा मोननो खिन्थु बेफोरबायदि नङा होननानै आं सानो आरो जायगा गिदिङोब्ला माने गोबां गोदान गोदान गुबुन गुबुन सुबुं लोगो मोनो गुबुन गुबुन हारिनि बरनि अनगायैबो गोबां हारिनि सुबुं आरो बिसोरनि जानाय जानाय गाननाय जोमनाय थानाय मावनाय दांनाय गासैखौबो जेनेबा मोननो नुयो आरो मोनथियो बेफोरनिफ्राय माने गोबां सोलोंनो हायो आरो आंनि
औ आंनिब्लाबो।
बिब्दिब्ला जोंना समावबो जाबाय बेखिनियावनो बे टपिकखौ फोजोबजासिगोन नामा?
औ जागोन नोंथां।
जागोन दे।